खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां ओम औ
फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जा जासिहरनाय थाबाय। जोङो दा ओम जोङो दा जोलुरनि बागै सावरायनो नागिरदों आरो ना नोंथाङा एसे ओ सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां
सायखना लानाय आयदा बायदि जोङो दायो गेलेनाय एबा जोलुरनि सायाव ओह सावरायलायनोसै
औ - औ नोंथाङा फंनैसो बुंग्रोनो हागोन नामा?
ओम नोंथां जोलुरनि सायाव रायज्लायनो ओह ना ना गेलेनायनि सायावहा रायज्लायनो आंथ गेलेनायनि सायाव जेबाबो सरासनस्रा गेलेनायनि सायाव रायज्लायगोन सानदोंमोन
औ बेफोरबादिबो रायलायनो हागोन नोंथां
औ
गेलेनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो बुंना होदो होमबा खानादोंना नोंथां
गेलेनाय जोबोर गोनां ओ देहानि थाखाय जों फराय फरायनायजों लोगोसे गेलेनो नांगौ आरो दानि फरायना गेलेनायजोंबो जों गावनि
नोंथाङा खोनानो मोनदोंना हेलौ नोंथां
मानसिनि थाखाय मोजां आरो देहानि थाखायबो मोजां
औ-औ
नोंथाङा माबाफोर
मा बुंदों नोंथाङा आं खोनानो मोनाखै नोंथां
औ नोंथाङा गेलेनायनि सायाव मा सानो
आंथ' गेले-गेलेनायनि सायावथ' आंबो बेफोरबायादिनो सानो जोंनि देहायाबो सांग्रां जोंनि देहायाबो सांग्रांथि थायो आरो फिट थायोना बिनि थाखायनो जोङो फुटबल, भलिबल, क्रिकेट बेफो र बेफोर गेलेमुखौ जोङो गेलेनो नांगौ। जोङो भलि, क्रिकेट क्रिकेट गेलेनो गोनांब्ला जों जोंनिया क्रिकेट बेट थानांबाय थोबसे बल थानांबाय आरो स्टाम्पनि थाखाय मोन खुन्थिया थानांबाय खुन्थाया खुन्थाया सयथा थानांगोन बेनि थाखाय जोङो मोन से फिल्ड नांगोन बेयाव जोङो क्रिकेटखौ गेलेनाय जायो आरो फुद आरो जोलुर गेलेनो थाखाय जोङो आरो जोलुर गेलेनो थाखाय जोङो मोनसे फिल्डनि गोनांथि जायो बेवहाय जोङो जोलुरखौ ओम
बे ओ फिल्ड बुंनायनि जायगायाव गेलेग्रा फोथार बुंबा मोजांसिन जागोन नामा?
औ औ जागोन नोंथां जोङो गेलेग्रा ओम गेलेग्रा फोथाराव जोङो थांनानै उम गेलेनो हायो जोलुरखौ जोङो जोलुर उम जोलुर गेलेनायाव जोंनो नांगौ जानाय मुवाफोरा जाबाय उम खायफाफोरा आथिं गोजाबो गेलेयो खायफाफोरा जन्थाजों गेलेयो जाय जन्थाजों गेलेयो बेखौ जोङो बुद जन्था बुंनाय जायो। उम बेफोरजोंनो जोङो उम फुद उम जोलुरखौ जोङो गेलेनाय जायो। नोंथाङा बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा?
अ आं आंबो आं गावाबो जोलुर गेलेनो जोबोर मोजां मोनो।
औ औ
ओ बेनि सोमोन्दै आंबो मोजां मोनोब्ला मोनफा गासै बाथ्राफोरखौनो मोनथिजोबा गेलेनायनि ओ सायाव
औ औ नंगौ
औ जों आङो ओम जेब्ला ओ दा-दाबावैथो एसेबां गेलेनाय जाया बाट सिगाङावहा गेल ओ सरासनस्रायै फुटबल एबा जोलुरखौ जों ओ जोलुरखौ आं गेलेयोमोन।
आङो नोंथांनि गारांखौ मोजाङै खोनाफैनो मोनाखै
नोंथां
हेलौ नोंथां
नोंथाङा नेटवर्क प्रब्लेम नामा?
आंना नेट प्रब्लेम नङ नोंथां आंना नेट दङ आङो नोंथांनि गारांखौ मोजाङै खोना फैनो मोनाखै
औ नोंथां मोजाङै खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां एबार खोनाबाय दे औ
औ औ नोंथाङा फुटबलनि अन गायै आरोबाव मा ओ ओ गेलेनाय ओ गेलेनो मोजां मोनो?
आंथ फुटबलनि अनगायै जोलुरनि अनगायै गोबां गेलेनो मोजां मोनो उम जेरै काबादि, क्रिकेट, रेडि, एनिफ्राय भलिबल बेफोरनो गल्ला बेफोरखौ जोङो गेलेना आङो जोबोर मो जां मोनो बेफोरखौ गेलेनानै। जोंनि देहायाबो फिट थायो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ बेफोर खेलाखौ जोङो माब्लाबा माब्लाबा समाव गेलेनाय
नोंथाङा
औ बुंनो हागोन नोंथां
नोंथाङा ओ दा ओ दाबावै जे गोबां गोबां बेबायदि फिल्डआव गेलेनायनि अनगायैबो ओ बेलेगा दा मबाइलफोराव गेले-गेलेनाय ओ इ गेम जायखौ बुङो बेफोरबायदि गेलेनाय फैबाय आरो बेनि सायाव ओ सरासनस्रायै दा जा उजिबोनाय गथफोर बेफोरनि सायाव मा गोहोम गोलैनाय ओ मोनो सानो नोंथाङा
आंनिब्लाथ उम आंनिब्लाथ बेफोर औ आंनिब्लाथ बेफोर गेमा गाज्रि उम मानोना जोंनि उनदै उनदै जाखांफुनाय उम गथफोरा उम जोंनि इयुन जोलैखौ साननो रोङालाबसिनो गाव बिमा बिफानि मबाइलाव गेम गेलेनाय बेफोरावसो बांसिन दा गोसो होसै जोंनि गथफोरा फरायनायाव दा गोसो होलिया बेनि थाखायनो जोङो बे गेमखौ गेलेनाङा आरो आंनिब्ला नोंथांनि साननाया माबादि बेफोरनि सायाव
नुनो मोनो जे जोंनि हादोरनिफ्रायबो बा हादोरसानिफ्रायबो गोबां ओ बे नोंथाङा बुंनाय जे बे
आङो नोंथांनि गारांखौ मोजाङै खोनाफैनो मोनाखै
सरासनस्रा मोजां गेलेयोब्ला बेनिफ्राय
आङो नोंथांनि गारांखौ खोनाफैनो मोनाखै
प्रफेसनेल हिसाबै गे बुंगोन
आङो नों
प्रफे सन हिसाबै गेलेया बेखायनो आं सानो जे उथिफुनाय फरायसाफोरखौ फोरा गावनि समखौ फरायनाय समखौ गारनानै बेफोरबायदि गेम गेलेनाया मोजां नङा आरो जुदिसो औ जुदिसो बे आयदायावनो बिथाङा जिउवाव माबाफोर खालामनो
औ
सानो बे बे आइयावनो गाव गावनि फिसाखौ मो जाङै हो
औ बेफोर उम बेफोर थारैनो नंगौ औ औ आङो नोंथांनि गारांखौ खौ मोजाङै खोनाफैनो मोनाखै।
दाबो मोजां खोनायाखै नामा नोंथां
बाथ्राया थाद थुदा जाबाय थादों बेनि थाखायनो एसे आङो प्रब्लेम मोनदों।
औ औ जानांगौ नेटवर्कनि थाखायबो जानांगौ ओमबा आंनिथिंबो फाइभजि मोजाङानो सोलिबाय दं मानि थाखाय बिदि जादों आंबो हमस्रानो हायाखै
बिदिब्ला जोङो जोंनि रायलायनाय खिनि खौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां
गोजोनथों नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।